हेल'
औ नोंथां मा खालामगासिनो दालाय
दंथ'यो ओरैनो ओमफाय जिरायनानै
बोथोराबोरै दिनै
औ बोथोराथ' एसे माने दुङा सुवा होनजायो आरो
औ औ औ ओमफ्राय दुब्लि फोथार फोराव एसे माबायदि अ दैफोरा
औ दैफोराथ' औ दैफोराथ' दं दथ'यो हरावहाय अखाबो हादोंमोन नालाय दासान्दि दैयाथ' दंथ'यो माइ गायगासिनो
औ औ
बेहाय माइ गायगासिनो दाथ' आरो माइ गायनायनिनो बोथोर औ
बिदिनो नोंथां जोंना नै दैनिनो एसे जेंना जागासिनो माने अखाया बारा अखा जोंनिथिं माने हानो नागिरा मानोथाय मिथिला आरो बे एसे खाथि खालाम फ्राव हानानै थाङो ओमफ्राय जोंनिजों जोंनि ओनसोल माबा ना अखा हाया जो बिनिखायनो दा नै दैया एसे जेंना सोम जागासिनो आरो माइ गायनायनि थाखाय ओ खायफा खायफा गायदों एसे एनै गायबाय ओ बरिंजों बा सलार मेचिनजों दै बोखांनानै गायहांबाय आरो माखासेफोरा खस्थ'
औ औ जोंनि बिथिंजायथ' ओ गायफ्रामबायानो खायफा खायफानाथ' हालबो उथिलाय लांबाय आरो
होबा होमबा नोंथांमोनथिं गोबां ओ थाब थाब गायोना
औ औ औ एसे थाबानो जादों देग्लायहाय माने थांनाय बोसोरावहाय एसे गोब्राब जादोंमोन आरो जोंनि जाहायबो ओ अखानि थाखायनो गोब्राब जादों औ औ देग्लाय एसे माने बोथोरा मोजांखाय खालामदों आरो बेनि थाखाय गास बो थाब थाबाय खम जानाय लोगो लोगो लोगोनो थाब थाबहाय ओ‌ खोथियाफोर फोदों आरो गायदों खोथिया फोदों आरो गायदों औ जाय जेरै हागो थाबैनो
उम माने दै मोननाय समावनो थाब माने गायनानै लानायखौ माने बयबो नाजादों आरो ना औ जोंनाबो जोंना बांसिन ओ आमथिसुवा बायखांनायनि उनावसो बांसिन सिन माने गायो आरो ना माने दायै गायबाबो जोबा एसे एनै गायगोन ओमफ्राय आमथिसुवा जोब खारनायनि उनाव जोंना बांसिन हाल जांख्राफोरा जायो आरो
औ औ नंगौ आमथिसुवायाबो थ' ओरै गोबाव गैलिया
औ नंगौ नंगौ
उम
ओमफ्राय नोंथांमोनथिं औ मा मा आबाद मावनाय नुयो? दा माने दैज्लां बोथोराव मा मा रोखोमनि? नि माइ गायो?
अ अ दैज्लां बोथफ्रावथ' बेफोरबायदिनो गायबाय थानाय माइफोरखौनो गायनाय जायो। अ दाथ' गायबायानो गोबाङानो गायबाय बांसिन बिसिनानो माइ आबादखौनो नुयो आरो जों गुबुन बेफोरबायदि आबाद नुनो मोननो नागिरा ओनसोलावहाय माइ आबादखौनो माइ आबादखौनो गायो आरो बांसिन
होम
गोबाङानो माइ आबादखौनो गायो गुबुन आबाद बेफोरबायदि गाया आरो जोंनि जा
औ दैज्लां बोथोराव खस्थ' नालाय आरोना नोंथां ओ जुदि जोङो मैगं थाइगं बायदिसिना गायोब्लाबो जों दैज्लां बोथोराव अखा हाबाय थायोब्ला बैफोर गाज्रि जायो थैयो माने गोबां औ गोबां खहा जायो माने लस ज जोंहा गायनायनि फि थैबा जों मोनफिना बेनि थाखायनो माखासेफ्रा बिनो मावा बेबायदिनो बिदिनो जोंनिथिंबो ओ माइ आबाद दायो दा गाहाइयै माने माइ आबादखौनो मावजोबो आरो बयबो मैगं थाइगं फोरखौथ' गायनाय जाया इदिनो गायो एफा एनै गावनि ओ से नबिथानि सेरावनो औ होमबा सोरबाया एसे एनै बारिफोर थानायफोरा बागान थानायफोरा बेयाव एसे एनै गाव जानो आनथा था गायनानै लायो दैज्लां बोथोराव आरो आबाद ओ मैगं थाइगंफोरबो एसे मोननो ओ मोननाया खम जायोना ओमफ्राय बेसेनफोराबो गोबां बेसेनफोराबो गोबां बाङो बेनि थाखायनो जोङो एसे एनै गायना लायो आरो न'खराव ओ मैगं थाइगं बायनायनिफ्राय एसे सुंस'नो हायो
औ औ नोंगौ
जानांगौ नोंथांमोननियावबो ओ ओ नोंथांनावबो दङ ओ बिदिनो मैगं थाइगं न'आवहाय गायनाय
औ औ बिदिथ' जोंहा ओरैहाय मैगं थाइगं गाया थेवब्लाबो न'आव जानो आन्थाखौ खुमब्रा खुमब्रा गायनानै दोनदों आरो ओमफ्राय दाथ' मैथाफोरा थाखायो
औ बेथ' गासैनावबो सरासनस्रा जाहैबाय मैथा मैथा गोखा गोखै ओमफ्राय बे खुमब्राखौबो जों बर' न'खराव माने थाखायो होननाय बायदि आरो नोंथां औ ओमफ्राय लोगोसे आरो जोगोनार आरो औ ओमफ्राय आरो बेै खांख्रिखलाखौबो जों बांसिन बांसिनावनो नुनो मोनो
औ औ नुयो औ नुनो मोनो
खांख्रिखलाया मोजां आरो बेयो गायनाया मानोना नों खनसे गायोब्लानो बियो थाबाय थाखाबाय बिनि माने गावनो बोथोर जाबा ओ बोथोर गैयै समाव बियो थैगोन बोथोर जाबानो बियो रज'नानै रोदोमनानै गावनो फिथाइ थायो ओ उम मोजां आरो बेयो गायबाय थानो
औ औ
उम
जा खनसे
औ माथ्र बिनो नांगौ समावल' औवा बिजौनि बायदि जेंसि जिफोरखौ जोङो थुनानै होबानो बेयाव मानलानानै गावनो हारसिंनो फिथाइ थायबाय
औ औ
उम
दासान्दिथ' गोबाङानो दुब्लियावनो दंजोबो आरो फोथारावनो दंजोबो गोबां मानसियानो गोबां सुबुङानो गासिबो गामिनि गोबां सुबुङानो माने दा औ औ औ दुब्लियावनो गासिखौबो दुब्लियावनो लोगो मोनजोबगोन आरो दुब्लि फोथोरावनो नफोरावथ' बेफोरबायदि माने गावनि नांगौखिनिखौ बुथुमना लानो थाखाय गासिबो दुब्लि फोथारावनो
औ औ अ नो आतसा नोंथां नोंथांमोननिथिं बि माबाजों ओ मोसौजों एवो ना टेक्टरजों एवो ओं हालखौ
दासान्दिथ' माने गोबाङानो ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरखौल' बाहायो माने जोङो ओ मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनलिया आरो गोबां खमायबाय
नंगौ नंगौ माने मोसौ औ हालेवग्रा मोसौ माने जों न'खरफोराव नुनो मोनलानो ना
औ औ गोबां नुनोनो मोनलिया माने बेफोरबायदि मोसौफोरखौ नुुनो मोनलिया गामि ओनसोलाव
औ
ट्रेक्टरल' बाहाया
नोंगौ नोंगौ माने औ गामिफोराव ओरैबायदि जाहैबाय जोङो हालेवग्रा मोसौखोनो नुनो मोनला जों माफा मानै ओ गाइखेर जानो फिसिनाय बायदिफोरखौल' जोङो नुनो मोनोसै ना
औ औ औ नोंगौ
औ
बेफोरबायदि हाल एवनाय मोसौ नुनो मोनलिया आरो गोबाङानो ओरैनो दङ न फा न'नै बा साफा सानैखौ नुनो मोनो आरो बे फोरबायदिहाय नुनो मोनलिया माने दा आरो ट्रेक्टरबो ओंखारबाय बेफोरबायदि गोबां गोमालांनो हमबाय आरो
औ माने ओ औ मानोना आरो जोङो औ नोंथां मानोना बे जोङो माने मोसौदो एवब्ला जोंनो समखौबो गोबाव नांगौ जाबाय जाहैयो नालाय ओ माने आथिखालाव माने थाब थाब जानायखौ लुबैयो बयबो थाब मावनानै थाव फोजोबनाय बेखायनो ट्रेक्टरखौनो बांसिन बा हायो हा ओम औ
बेनि उनावहाय आरो गोबां हासारफोरबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो दानि जुगाव गोबां हासार बाहायनाय नु नुनो मोनो बेफोरबायदि
नंगौ नंगौ हासार औ हासार बाहाया बा थ' माने नांगौ बायदि फिथाइखौ जोङो मोननो हायानो हासारखौ जोङो ओ हासारखौ हो होथारनांगोन होननाय बायदि ओमफ्राय आरो जों लोगोसे जे ओ आथिखालावथ' बायदिसिना माबा एम्फौ बेराम माने बै ओ आबादफोरावबो हमनायखौ नुनो मोनसै बायदिसिना माने मिथियै बेराम गोदान गोन
औ औ गोदान गोदान बेराम औ बेफोरनिफ्राय बार
बेबायदिनो जादों नोंथां औ माने देग्लाय मेसेंआव ओ जोंनि ओनसोलाव गायनाय देग्लाय मेसेंनि ओ आबाद माइ आबाद आबादा माने गोबां सुबुंफ्रानो लस जादों माने बेबायदिनो माने फिथाइ थाइदों फिथाइ थाइनायनि उनावहाय मा जादों ओ फिथाइाव माने बेगर गैया माइरं सिङावहा बे जोङो जाखौ माइरं होनो बे माइरं बेगरा गैया माने थेफाल' गोजा आरो ओ बेबायदि जा जोबदों आरो माने गोबाङानो ओ जि बिघा बा बिघा ओ जिबा बिघा बिदि बिदि माने ओरैनो हायालासिनो बा हानो ओ हाजायालासेनो गारनांगौ जादों आरो बेयाव गोबां खहा जादों माने देग्लाय जोंनि ओनसोलाव औ नोंथांमोननिथिं बेबायदि मेसें बोथोराव आबाद मावो ना मावा
माने खोनास्लाबसै औ माइनि
औ माइनि मेसें बोथोराव आबाद मावो ना मावा होनदों नोंथां
औ औ माने बां बांद्राय मावा एसे एनैखौ मावनाय नुयो आरो बांद्रायखौ मावनाय नुवा
औ होम होम
बांसिनानो नै दैज्लां बोथोराव मावो आरो
नंगौ नंगौ औ
मेसें बोथोराव बिदिहाय मावनायखौ नुनो मोना
औ
औ
जोंनिथि गोब गोबां मावो ओ दायो आथिखालाव माने गोबां मावोसै बिदि दैज्लां बायदिनो जायो आरो जोंनाव आबाद मावनाया बयबो माने बयनिबो दुब्लियाव नोङो मेसें बोथोरनि माइखौ नुनो मोनगोन आरो माइ गायनायखौ ओ मुलाम्फाबो दं गैया नङा ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो दैज्लांनिख्रुइ मुलाम्फा दंसिनो ओ मेस मेसें बोथोरनि माइ गायनायाव मुलाम्फा दंसिनो आरो
औ औ नंगौ
नाथाय जोङो गोबां हासा सार मुलि बाहायनो नांगोन आरो अब्लासो जोङो बेबायदि मोजां आबादखौ दिखांनो हागोन
औ औ नंगौ औ नंगौ
नोंथां ओ दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां दे होमबा ना नोंथां
आदा